हेल' हेल' औ नोंथाङा खोनादों ना? खोनादोंना नोंथाङा?
हेल' हेल' नुथां
मथाङ खालाम ना
औ औ नोंथां खोनाबाय खोनाबाय
नोंथाङा दायो फ्रि नामा खाल नथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों आंनिखौ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ
नोंथाङा दायो फ्रियैनो दं नङा होमबा
औ औ नोंथां आं फ्रियैनो दंथै ओं।
हब्ला नोंथांजों मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां रायज्लायनो हागोन।
नोंथाङा बिदिब्ला ओ सावरायनायनि थाखाय सम होनो हागोन नङा होमबा
औ औ नोंथांखागोन
जों दायोबायदिब्ला जिखिनि सावरायनो गोनां आयदा बे आयदानि बागै ओ गुबै आयदायाव थांनोसो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
बिदिब्ला बेखौनो सावरायनो सानदोंदि जोंनि ओ बर' फोरनि गेजेराव बा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बाहायबोनाय जोंहा खाथि खालायावनो बा खानानै मोननाय मैगं थाइगं नङा होमबा
औ औ नोंथां
जोंनि न' सुंसे बा जोंनि ओरैनो जोङो मिथिंगायावनो मोननाय जि मैगं थाइगं बेफोरनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ सरासनस जाय जोंनि न' सुंसे बा न' खाथियावनो बा मिथिंगायावनो मोननाय बेफोरबायदि मैगं नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मैगंखौ मोननाय जायो आरो बे खौ माबायदिहाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां बे मोनसे जोबोद सावरायनो ओ मोजां सावरायनो गोनां आयदा होननानै आं सानो ओ‌ बिदिब्ला आं ओ नोंथांनि बे जि सोंथि खालामनाय बेखौ सुंद'यै फोरमायनो होननानै सानबाय
औ नंगौथारै नों
बिदिब्ला नोंथांमोनाबो नोंथाङाबोथ' मिथिखायो जानांगौ ओ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों गोरोबनानै रायजो जाबोनाय हारि
बिसोर सरासनस्रायै ओ खोनादोंना नोंथां?
औ नंगौ खोनादों।
औ -औ ओ बिसोरो ओ माने जोंनि जे बर' सुबुंफ्रा ओ बिसोर सरासनस्रायै माने ओ जेराव दैमा सेर ओ बा जाहा सेर बेफोरबायदियावसो जों गामिखौ माने बांसिनै गायसननानै संसार जाबोनायखौ नुनो मोनबोदों। ओ बेबायदिनो ओ न'खरनि बारि बागान बा दुब्लियाव आबाद मावनानै जाग्रा लोंग्रा आथार बुथुमनायजों लोगोसेनो ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ जाहारबारियाव एबा हाख्राइबारिफ्राव माने बायदि मैया हाग्रानि माने मैथ्रु मैलाफोरखौ नागिरनानै जाबोदों।
औ नंगौ थारैनो।
ओ बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा ओ मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै जानाय ओ मैथ्रु मैला एबा मैगं थाइगंफोरानो जाबाय ओ जेरै थास' बिथ'रि थास' बिबार थास' आयथें दिंखिया मान्दिया खमा बिबार जौस्रेम ओ माथिगालदाब जायखौ केेरादाफिनबो होननानै बुंनाय जायो ओनसोल लाना ओनसोल। ओ बेबायदिनो थाराय गाजा खिफि बेन्दों बासिखि बिबार ओ खारं खान्दाय बिबार अन्थाइ बाजाब ओ दाउ फेन्दा ओ मान्दिया हेलांसि माने बायदिफ्रानो गाहाय होननानै जों मख'नो हायो।
औ नों गावनो
ओ बेफोरखौ ओ हाख्राइ एबा ओ जाहारफोरावहाय मोननाय मैगं- थाइगं बा मैथ्रु मैलाफोरखौ खानायाव ओ जोंनि बर'फ्रा ओ जोबोर आखा -फाखा होननानैबो जों बुंनो हायो मानो होनब्ला जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ बेबाय बायनानै जानायसाय ओ मिथिंगानिफ्राय जे गोरलैयैनो बुथुमनानै मोननाय ओ बे मैगं- थाइगंफोरखौ बुथुमनानै ओ जाबोनायखौबो जों दिनैसिमबो ओ गोबां ओनसोलफोरावनो नुनो मोनबोदों।
नंगौ थारैनो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बेफोर मैगंफोरखौ ओ माबायदिहाय आरो मा मा समाव मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ ओरैनोथ' जों ओ -ओ बे थास' बिबार एबा थास' बिथ'रिफोरखौ ओ जों ओ बो मोनफ्रोमबो समावनो जों जायो होननानै सानना लायो ओ थास' बिथ'रिखौ माने मेसें बोथोराव जानायजों लोगो से जों दैज्लां बोथोरावबो जि समावहाय माने सान्दुंफोरा गोसायै दुङो बा अखा खम जायो बेबायदि समावबो जों थास' बिथारिफोरखौ खानानै जायो। ओ बेबायदिनो थास' बिबाराथ' दा दैलां समाव बारनाय ओ बिबार नालाय बे जोंनि बर' सुबुंफोरा बिराद ओ जानो मोजां मोनग्रा मोनसे थाजा ओ बेजों लोगोसे थास' आइथें ओ बेफोरखौबो जोंनि बर' आइजोफोरा माने खानानै संना जानायखौ नुनो मोनो। ओ जों बुंनो थाङोब्ला बे थास' ओ बिबार बा थास' बिथ'रि बा थास' आइथें बेफोरबायदि खाराय समावबो जोंनि बर' आइजो फोरखौ ओ जोबोद माने साबदानै बा जोबोद उम मोजाङै माने जे थास' बिफांफ्रा गाज्रि जायाजासे बा थास' फांफोरखौ खहा खालामजाया खालामा जासे ओ! जों बेफोरखौ खानायखौ माने खानानै खानाय आदब खान्थि फोरखौ बाहायनानै खानायखौ जों नुनो मोनो
औ थारिनो नोंगौ नोंथां
औ नोंथां औ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलथिं बे ओ जोंनि बे हाग्रानि मैगं थाइगं बेफोरखौ आथिखालाव माबायदि बे बुथुमनानै जाबोदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो थागोन
औ नंगौ नोंथाङा जेखिनि फोरमायबाय बेयो थारैनो नंगौ आरो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजाव बा बर' ओ आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ गावसोरनि जि खाथि खालायावनो मोननाय बारिफोरावनो नागिरनानै संनानै जाबोनायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ मिथिबोदों आरो आथिखालावबो बेयो जोंना ओ! सोलिबाय थायो जेरै नोंथाङा बुंदों थास' बिबारनि बाथ्रा नङा होमब्ला?
औ नोंथां थार
औ औ बे थास' बिबारखौबो थारैनो बर'फोरा आ गोबां आ रोखोमनि माने नागिरनानै बेखौ जानाय जायो आरो जोंहाथ' थास' होननानै बुङोब्ला जोंहा हाग्रानि थास'बो दङ आरो लोगोसे सेनो न'आवनो जों आबाद मावनानै मोननाय थास' जाय माने बिनि धारा बा देन्थाया जोंना गोसोम गोसोम नङा होमब्ला?
औ नोंथां
अ बैनिफ्रायबो जोङो थास' बिबारखौ मोननाय जायो आरो लोगोसेनो हाग्रायाव जिखिनि थानाय बा जोंनि दैमा सेर सेर जिं जिङाव बेफोरबायदि थास'फोरा रज'नानै बिबार बारो आरो बैफोरखौनो बर' आइजोफोरा खानानै बेखौ खोब माने गोथावै संनानै जानायखौ जोङो दिनैसिमबो बे खौ नुनो मोननाय जायो आरो नैबे दा समावबो जोंना जे थास' बिबारनि ओ जायगा नङा होमबा? बे थास' बिबारनि जायगाया गोबां माने बर'नि जिखिनि ओ ओनसोल बा बर'फोरनि जिखिनि गामि ओन ओनसोलाव बे माने गोबां जायगा लानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
बेजों लोगोसेनो आरो जोङो आथिखालावथ' बेखौ जोंनि रेस्टुरेन्ट हटेलफोरावबो जों बेखौ थास' बिबार बा बेफोर बायदि ओंख्रिफोरखौ जों होनायखौबो नुनो मोनबावो आथिखालाव
औ नोंथां
औ जेब्ला जेब्लानोखि माने बेफोरबादिनि सम बे समाव जोंहा ओ बेफोर बादिखौ माने जायो आरो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो ओ नोंथांमोननिखै जिखिनि मैगं बा थाइगं बेफोरखौ मोननाय जायो मैगं मैला जोंनि ओनसोलावबो आरो बिनि अनगायैबो दाथ' आरो दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां
औ बे दैज्लां बोथोराव जोंनिया मा जायो ओ जेब्लानाखि बर'फोराथ' आबाद मावनानै जाबोनाय ओ मोनसे हारिखा बे हिसाबै माइ आबादाव जोंहा रज'नाय मोनसे सिबुं होननानै बुङो नोंथाङाथ' मिथि खागौ जानांगौ बै सिबुंखौ खानानै आथिखालाव बा दा समाव बेखौ जोङो खोब माने बियो जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसेनो बैखौ जानायजों लोगोसेनो गोबां माने बेफार फालांगियावबो बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जे सिबुं बे सिबुंखौ गोबाङानो माने खानानै फानहैनायखौ बा हाथाय बाजारफोराव बेखौ फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो आथिखालाव औ दा औ दा बेयो जोंनिया सिबुंनि जिखिनि जायगा बेबो माने गोबां हटेलफोरावबो बेखौ ओ एवनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो आ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा जोंनि बा खाथि खालायावनोबा मोननाय आरो बेखौबो जों गायनानैबो लायो बे जाबाय जोंना आथिखालावथ' जोंहा जोगोनार नङा होमबा जोगोनारनि बिजौ जोगोनादनि बिजौफोरखौबो गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ खानानै बेखौ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि औ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जेब्लानोखि जोंहा मेसें बोथोर जायो अब्लानिया जोंहा ओ खिलिनाय बा अब्लानिया जोंहा रज'नाय मोनसे मैगं होननानै बुङोब्ला बेखौथ' बयबो मि मिथिगौ आरो बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ नङा होमब्ला बे मैगङानो जाहैबाया मानि मनि
औ नोंथां थारैनो ह बे जोबोद मोजां मैगं
औ जोंनिया बेखौ ओ जेब्लानाखि माने माइ फोथाराव माइ हाखांनानै जेब्ला ओ नारा ओ नारानि बे सिङाव बे हायाव जोंना बेयो रज'नाय जायो आरो आथिखालावबो बा दैज्लां बोथोरावबो बेखौ खोब माने मोनसे गोजौ जायगाफोरावबा दै लिखाङै जायगाफोराव बेखौ जोङो थानायखौ नुनो मोनो आरो अब्लाबो दैज्लां बोथोराव जोंहा जि माना -मुनि अनजिमाया माने बेयो गोबां माने खम जायो आरो जेब्लानाखि जोंहा औ मेसें सफैयो अब्ला जोंनिया मानि -मुनि खानानै स' आरो मानिमुनिखौ माबायदि खानांगौ नङा होमबा बर' आइजोफोरा बेखौ
औ
जोबोरैनो माने रोंखा राखा आरो मानि मुनिखौ माबायदि खानानै माबायदि संनानै बेखौ जानांगौ बेनि आदब खायदाफोरखौबो जोंनिया बर' आइजो फोर गोबाङानो मिथिखाजोबो आरो गोदो गोदायनि ओंखायनो बेखौ औ सोलिबोनाय बेनिफ्राय जोंहा बेखौथ' आथिखालाव बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेखौ मा मुलि महरैबो बाहायबोदों मानि मुनिखौ जोंनिया खायसेयाव उदै बेराम जानाय बा उदै फोरा एसे सायोब्ला माबायोब्ला जों बेफोरखौ माने फुदुंनानै बा संनानै जोङो जानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो
ओं नोंथां
आथिखालावबो बेखौ जोंनिया बेफोरबायदियावनो बाहायबायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबथा
औ नोंथां औ
अ जोंहा दिनैनि जिखिनि सावरायनाय आयदा बे सावरायनाय आयदायाबो जोंहा समा जानानै फैबाय बेनिखायनो बेखिययावनो जोङो दोनथ'नोसै उनावहाय नोंथांजों बे खौ अ बे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आं बे समाव साबायखरखौ बावहरोबाय
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय एन गोजोनथों।
औ दे होनब्ला बेखिनियावनो दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नोंथां।